औ नोंथां जोोबद गरम नोंथां
खोनादोंना नोंथां
बोथोरा जोबोर गरम लै मा होनबावनो
औ नोंथां जोंथिंबो बेबायदिनो बोथोरा ओरैबायदि सानदुं थिं थिं दुंदोंना जि गरम थानोनो हाया न सिंङाव सिङावहाय आयु हब हबथार
ओंखायनो दंफां गायनांगौ जामबा दंफां गायनांगौ
दंफाङालाय गायदोंमोनलै नोंथां अब्लाबो माथो मा होननो बारानो नाङा माथो सायख्लुमाव जिरायब्लाबो
दफां गिदर गिदिर गायनांगौ दंफां गिदर गिदिर थाबाथाय माने बे जायगायाव एसे थान्दा जायो
नोंगौ नोंथां दंफाङालाय थाबालाय थान्दा जायो जानायालाय दायो नोंथाङालाय बाह बाहेरायाव दं न' सिङाव दं
न' सिावनो दं आङो
होमबा मानो नसिंङाव थादों नों दंफां गिदर गदिर गायनानै बाहेरायाव थानांगौ थान्दा बार जानांगौ
थामफै अरोलै बाहेरायाव सेरेबा ना मा होनो बियो बिराद अरोना बाहेरायाव
अब्लाबो न' सिङाव थाबा गरमा बेलेग जायो न' सिंनि गरमा बेलेग बाहेरनि गरमा बेलेग मिथिंगानिफ्राय मोननाय बारा बेलेग जायोना नोंथां जोङो थान्दा बरियानो
औवा दंफां गायनांगौलै औवा दंफां गायबाथायबा थान्दासिन जायो ओवा बारि जाबाथाइ नालाय नों
नंगौ नंनायालाय अब्लाबो बे थाम्फै अंखा बेफोर माने गोबां माने जायो आरोना बेबायदि बांद्राय हावासिद्रायब्लाबो
खाथियाव दैल' थानाङा खाथियाव दैल' थानाङा होमबाबा माने ओइ थाम्फै माबाफोरा एसेबां बारा जानो नागिरा माने दैथाबानो जायो खाथियाव
औ औ औ नंगौ नंनायालाय
एसिबां हावासियावबो जानाय नङा खाथियाव दै थायामोनबा
औ औ
नोंथाङा दायो मा खालामदों उन्दुदोंना मादों
जिरायना दंलै आं ओरैनो
अ
नोंथांमोना माब्लाबाबो बिदिनो दाव बेदर
गरमावहाय बेरायनो मोनब्ला मोजां जागौमोन ना नोंथां दैमा दैसा बिदिनो थान्दानो दुगैहैनो मोनब्ला
आंनाव बाइक गैया
थांनो मोनब्ला मोजां जागौमोन नोंथां गरमा हायाखै
बाइक गैया बाइक गैया
बिदसो जाबाय आरो ना नोंथां होमबा
नोंसोरनाव आनारस दंना गैया
जोंनाव आनारस जोब्बाय नोंथां नोंसिनाव दङब्ला लेंहरदो नामा जानो थांनोसै सानजौगफुनि
मोनसे थाइदोंमोन मोन्दोंमोनबो ओमफ्राय बोरमाया जाजोब्बाय
अ दुखु नांथाव खोथा होनदों
प्रताबमोननावसो दं नामा थाय
नोंथाङालाय सोंहरनो हाया नामा बिसिनाव दंना गैया
जानो बिथांमोननाव दंना गैयाथाय र' दाखालि जाना फैदोंमोन आं खेनसे ओमफाय
अ थानो हागौदां नोंथां नोङो सोंहर नायदो दङब्ला थांनोसै सानैजों ज'नो जाना फैनोसै देहानि थाखायबो मोजां
हेलौ
नोंस्रानि न' खाथिखा माथो नोंस्रानिथ' जोबोद न' खाथि
नोंथाङा आंनि माबाफोर दं नामा हरनो गोनां
गैयालै जेबो गैया माथो
जेबो गैयालै नोंथां जेबो गैया जेबो गैया नोंथां जेबबो गैया बेयो दुखुनांथाव लाजिनांथाव बाथ्रा खोनादों
मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो नों जानो
आङो
औ खोनायाखै हेलौ हेलौ हेलौ आइया